ओ नोंथां। खुलुमबाय उम औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
अ ओ नोंथांनिसिमबो जासिहनाय जाबाय गाहाम मोनाबिलि मोनाबिलिनि नोंथां आं नोंनाव मोनसे हा खोनायाखै नोंथां
औ खोनादों खोनादों बुंनो हागोन नोंथाङा
दां आं माने आं सोंनो नागिरदों आरोखिना जेनेबा नोंथाङा बेरायनायनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना जेनेबा बे अ अ होनबा नोंथाङा बेरायनि सोमोन्दै बुंदो दे औ मुलाम्फाफोर औ मुलाम्फाफोर दे नोंथां मुलाम्फाफोर ओ
बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै जोंहा जायगा बेरायो अब्ला मा मा मुलाम्फा जायो नोंथां ओ नोंहाबो बेबायदिनो बेरायनानै ओ मा खालामनो हागोन मुलाम्फा लानो हागोन आरो नोंथां। गिबियावनो जोंहा जायगा बेरायोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि गियान मोननो हायो। बुंनो थाङोब्ला ओ बै जाय जायगायाव नोंथाङा बेरायहैगोन बै जायगानि एबा मोनसे जायगानि बेबायदिनो हारिमु दोरोङारि रावफोर जाराय ओ जानाय आदार जि खुंनाय आदार बैफोरनि बारै जोंहा ओ गियान मोननो हायो आरो नोंथां आरो बै ओ बै सासे ओहोम एबा मोनसे हारिया मा मा राहायै जिउ खुंदों बेफोरखौ नुनानै जोङो इयुनाव ओ मा खालामनो हायो जों सो सोलोंनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंखौ बै गुबुन हारिनि धोरोमनि मानसिफोराबो जिउ खुंनायाव मदद खालामो बेबायदिनो नोंथांनो बिदिन्थि होनोसै जुदि आङो इंलेण्डाव थाङोब्ला आङो बै इंलेण्डनि जानाय आदार राव हारिमु बिसोरनि गाननाय जोमनायनि बारै आङो मोनथिनो हागोन आरो बिसोरनि जानाय आदारखौ नायोब्ला जोंहा मानि थाखाय बिसोर बेबायदि जायो बेबायदि जानानै बिसोरनि देहाया थाजिम नंगौना नङा बैफोरखौ जोंहा संदाननानै मिथिनानै जोंहाबो बैसिनि जानायखौ जायोब्ला जाहाथे जोंनि देहाया गोग्गो थायो बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरनि बारैबो जोङो मोनथिनानै लानो हायो आरो जोङो बिसिनि राव हारिमुफोरखौबो सोलोंनानै बैसिनि साननाय हनायफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला बिसोरो जोंनिफ्राय जौसिन एबा गोरोंसिन मानसि हिसाबै जोंहा बैसोरनि साननाय हनायखौ जोंहा सोलोंनानै लानो हायो आरो नोंथां बे दावबायनाया जोंनि सानफ्रोमबोनि रुटिनखौनिफ्राय मोनसे जोंनो ब्रेक होयो आरो नोंथां जोंहा बेबायदिनो माखासे सुबुंफ्रा साख्रि बाख्रि मावो बेबायदि साख्रि मावोब्ला जोंहा सानफ्रोमबो मोनसे रुटिनखौनो खालामबाय थानाय जायो आरो नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला फुंनि गु बाजिनिफ्राय सिखारनानै मा होनो बा बाजिसिम खामानि मावबाय थानाय सानफ्रोमबो बे रुटिननिफ्राय जोंहा एसेब्लाबो रेहाय मोनो आरो नोंथां आरो जोंनि गोसोखौ गोग्गो आरो गोदान मोजां नोजोरजों फैफिननायाव जोंखौ मदद खालामो आरोबाव दंबावो जों जों जोंहा थांनानै प्रेकटिकेल नलेज होयो आरो जोंखौ मोनसे जायगानि जेरै दावबायनायाव मा जायो हनबा नोंथां नोंथाङा जुदि गोबां रोखोमनि दावबायोब्ला जेरै बुंनो थाङोब्ला राजा महाराजानि गोदोनि सम समनि आकबर बेलबरमोननि नोंथाङा जायगायाव थांनानै फैयोब्ला नोंथाङा मेगनजों नुनानै गोबां रोखोमनि गियान सोलोंनानै लानो हायो आरो नोंथां जेरै आकबरनि गोथै सहखौ बबेयाव फबनाय जादोंमोन महात्मा गान्धीनि गोथै सहखौ बबेयाव फबनाय जादोंमोन जों बेफोरखौ नायहैयोब्ला एबा महात्मा गान्धीया बबे जायगायाव जोनोम जादों जों बेफोरखौ नायहैयोब्ला जोंहा माब्लाबाफोर सायख' आनजादाव जोंनाव सोंथि सोङोब्ला जोंहा बैफोर सोंथिफोरखौ जोंहा गोरलैयैनो लेखायाव फरायालासिनो जोंहा मा खालामनो हायो फरिखायाव जोंहा आनजादाव गोरलैयैनो लिरनानै हरनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा दावबायोब्ला गुबुन गुबुन मानसिफोर लोगो लोगो मोनो बेबायदिनो जोंहा बे गुबुन गुबुन मानसिफोरजों गोबां रोखोमनि बाथ्रा रायलायनानै एबा सावरायलायनानै जोंहा मा बैसिनि साननाय हनायखौ मिथिनानै जोंहा जिउआव माखासे से गियानफोरबो सोरजिनानै लानो हायो नोंथां दावबाय बे समाव जों गोबां समावनो गावनो गाव थिरांथा लानो हायो आरो नों नोंथां जेरै बबेथिं थांब्ला मा जागोन बबेथिं थांब्ला मा जाया बेफोरबायदिनि माखासे थिरांथा लानो हायो। आरो जों मा खालामनो हायो रांखौबो सामलायनो हायो आरो नोंथां जेरै नांगौ जेरै नाङा फाङा जायगायाव रां बाहायनाङा जिउआव थिरांङोब्ला गावजों गाव फायनाया होयो आरो नोंथां। आरोबाव जोंहा दंबावो ओ समाजा मा होनो समाजारि रोंगौथिफोरखौ जोंनाव जौगाहोयो आरो। बेबायदिनो जोंहा दावबायनाय समाव जोङो मा गुबुन- गुबुन थाखोनि सुबुंफोरखौ लोगो मोनो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो बिसोरनि रायज्लायनाया जोंनि फोनांजाब जोंनि रोंगौथिफोरा साबसिन खालामो आरो नोंथां आरो मा जायो ओ गुबुन- गुबुन मानसिफोरजों रायलायब्ला बिसोरनि साननाय हनायखौ मोनोब्ला जोंहा ओ जिउआवबो दावगालांनो हायो आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो जोंहा
उम
दावबायोब्ला गोबां मुलाम्फाफोर दं आरो नोंथां ओ बिदिब्ला आंनि दावबायनायनि मुलाम्फाखौ आङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बिदिब्ला नोंथाङाबो फोरमायदो नोंथाङाबो अबावबाफोर दावबायखांबाय नामा आरो बे जायगाया माबायदि बेखौ फोरमायना होदो नोंथां।
अ आङो दायो नोंथां गुवाहाटियाव मा मा जायगाया दावबायथाव बा माबायदि जायगायाव थांथाव बेरायहैथाव आं बिनि सोमोन्दै बुंनोसै नोंथां बेनि गेजेराव जों सिगाङावनो नुयो सोहिद स्मारक माने सोहिद स्मारकआ गुवाहाटियाव दङ बियो माने बरजरानि बरजरायावनो गोलैयो बियो बे सोहिद स्मारकआव माने बेवहाय गोबां आसामनि माखासे गेदेमा सुबुंफोर बा जायफोर सुबुंफ्रा आसाम हादोरसानि थाखाय जिउ बावलांबाय जायफोर सुबुङा आसामनि थाखाय मोजां खामानि मावलांबाय बा जोंनि आसामनि हारिमु धोरोम जेनबा आसामनि जौगानाय बेफोरबायदि बिथिङाव जायफोर सुबुंफोरा खामानि मावनानै माने गावनि जिउखौ बावसोमदों बिथांमोननि नामखौहाय बा बिथांमोननि मुंखौहाय बा बिथांमोननि सावगारिहाय सावगारिखौहाय बे सोहिद सिमारिकाव मानि फारि -फारि दोनथुमनाय नुनो मोनो आरोखि बेवहाय थाङोबा जोङो गोबां माने जोंनि आसामनि जिखिनि जारिमिन बेखौ जोङो मिथिनो मोनो आरोखि माने माबोरैहाय आसामाव माने मा माबोरैहाय आसामाव जौगाबोखो बे माबोरै फारि -फारि मोनसे बिथिंनिफ्राय मोनसे बिथिं खामानिखौ मावबोनाय बबे फारफ्रोम बिथिंङाव माबोरैहाय मोजां बिथिं लाबोनाय बेखौ जोङो बेवहाय थांनानै नायोब्ला मिथिनो मोनो आरखि बे जाबाय आरो नैथियाव जोङो थांनो हायो शंकरदेब कलाषेत्र बे शंकरदेब कला खेथ्रआवहाय माने आसामनि माखासे हारि माहारिफोरनि जिखिनि गाननाय जोमनाय मा गाननाय जोमनाय जायखौ बुङो दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि। बेवहाय गोबां माने आसामनि माखासे हारि जाथिफोरनि बेवहाय गाननाय जोमनाय दं जेरैहाय बर'फोरनि असमियाफोरनि असमियाफोरनि गार', राभा, खासि गोबां बिदिनो गोबां हारि माहारिफोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ बे संकरदेब कलाकेत्रआवहाय दोनथुमनाय नुनो मोनो आरो बे आरोखि। आरो बेवहाय जों थाङोब्ला माखासे गोदोनि आसार खान्थि आरो गोदोनि माखासे गोदोनिफ्रायनो दासिमहालागै माने हारिमु बिथिङाव दामनाय देनाय जेरैहाय सिफुं, सेरजा, जथा बिदि गोबां माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौबो दोनथुमनायखौ बे संकदेब कलाकेत्रआवहाय नुनो मोनो आरोखि। आरो बेजों लोगोसे जाबाय साइन्स मिउजियाम जायखौ बुङो बिगियाननि मोनसे दोनथुमसालि। बे बिगियाननि दोनथुमसालियानो बे गुवाहाटियाव दङ बेखौ थां बेयाव थाङोब्ला जोङो माखासे बिगियाननि बा बिगियानजों सोमोन्दो थानाय माखासे। मुवाफोरखौ जों बेवहाय नुनो मोनो बिनि गेजेराव एकदम बेवहाय सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हाथाव आरोखि ना बेवहाय माखासे माखासे आयनाजों बानायनाय माखासे गोबां मुवाफोर नुनो मोनो जेरैहाय माखासे खंसा आयला, खंसा आयना, खरलेब आयना बेफोरजोंहाय दैखरनि बानानाय नुथाय आरो आयनानि न' बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरोखि आरो बेजों लोगोसे। माखासे साइन्सजों माने बिगियानजों सोमोन्दो थानाय दामजुफोर बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बेवहायनो माखासेबाव मानि सोमोनांथाव सोमोनोनांथाव माखासे सुमबुगयारि दाथायफोरखौबो बे साइन्स मिउजियामाव नुनो मोनो आरोखि बेवहाय बिगियानजों सोमोन्दो थानाय माखासे मुवाफोरखौ मानि साजायनानै दोनो आरोखि। ओमफ्राय बेनि उनावहाय दङ। बिनि उनाव दङ माने सिरिया खाना जायखौ बुङो जुनार सालि। बे जुनार सालियाबो गुवाहाटियावनो दङ बे जुनार सालियाव गोबां रोखोमनि माखासे जुनारफोरखौ दोनथुमनाय नुनो मोनो जेरै मोसा, लख्रा मैदेर ओमफ्राय। गान्दा। सिंह, मै, मोख्रा बेजों लोगोसे गोलेर जिबौफोर दाउसिन दाउलाफोर जेरै दाउराय गोबां रोखोमनि दाउफोर बेफोरखौ माने जुनार सालियाव दोनथुमनाय नुनो मोनो आरोखि थाङोबा जोंनि गोसोआ बेवहाय जोबोद गोजोननाय मोनो बेबो गुवाहाटियावनो दङ। आरो बेजों लोगोसे मोनसे दंबावो जाबाय हाथरखि न' बे हाथरखि न'आव मानि गोबां रोखोमनि माखासे जोंनि सानखौरांजों सोमोन्दो थानाय माखासे बेसादफोरखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि सानखौराङाव गासै मोनदाइन ग्रह' दं बे मोनदाइन ग्रह'फ्रा माबोरैहाय माबोरैहाय गिदिङो माबोरैहाय खारो बबे पजिसन जायगायाव थायो बिनि सोमोन्दै जोङो मोजाङैनो बेवहाय नुनो मोनो आरोखि। आरो बेजों लोगोसे अख्रांमानि माखासे बेसादनि सोमोन्दै नुनो मोनो। बेनोसै नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ औ
जोंहा समावबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै नोंथां
दे जासिगोन दे गोजोनथाबाय नोंथां दे।